हेलौ हेलौ
हेऔ
जेबो खोनायाखैमोन। जेबो खोनायाखै खैमोन
औ खोनादोंलै नोंथां
औ
दिनै जोंङो माने सायाव रायज्लायनो नोंथां
औ दिनै जोंङो बर' सावथुननि सायाव सावरायनो हागोन
अ जागोन दे सावराय सावथुन होनोब्लाथ' जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो नुबोगासिनो नंङा होमबा औ जोंहाथ' बर'नि गिबि सावथुन होनबा जों दाउ बड'सा बिथाङा दिहुननाय बर'नि गिबि सावथुन होनबाथाय आलाय अरन नंङा होमबा
औ
आलाय अरन बे सावथुनखौ मा सल'मानिफ्राय लाबोदोंमोनलाय नोंथां
अ सल'मा माने बेखौ मोनसे सुंद' सल'निफ्रायसो लानाय जादों बे सुंद' सल' सल'नि मुंङा मोदै आरो गोलोमदै मोदै आरो गोलोमदैनिफ्राय लानानै बेखौ ओहो नङा निल कमल ब्रह्म सिहाबे ओ निल कमल ब्रह्म बिथां लिरनाय सुंद सलनि फ्राय लानानै बेखौ ओ फिलिम बानायनो हादों आरो
अ बिराद गोबाव जाबाय नोंथां माने गोदो खोनादोंमोन बे खोनानाय जे माबादोंमोन बेयाव आङो दसे नायनो नायगिरदोंमोन आरो ओमफाय थेवबो मोजाङै फुननाय नाय जाया बे नोंथाङा बेखौ नायदों नामा
ओ ओरैनो आं बेखौ खोनदो खोन्दोसो नायनाय जादों बेखौ फुल आरो नायनाय जायाखै नायनाय जानायालाय थेवब्लाबो बेखौ बेनि बागैसो मिथियो ले लेखाफोराव मोननाय हिसाबै आरो बे बेथ मोनसे सुंद सलनिफ्रायसो ला नालाय अबेस अस बे फिल्मा ओरैनो नाइनटिन ओइटि सिक्स आव ओंखारदोंमोन नामा
औ बारा मोजांथ गोसोआव गैला आंबो बेफोरबायदि बिदिनो जेनेबा औ जेनेबा बेफोर फिलिमफोरखौ नायनो थांनायफोरनि काहानि माबायदि मा जायामोन बेबायदि गोबां रायलायनायखौ खोनानो मोनो आरो माने दुब्लि फोथारफ्राव जेब्ला जोङो गामि सहरावबो गामियाव थायो बेफोराव माइ गायनाय सावरिफोर बेफोर बेफोराव बुरैफोर बोरायफोरा गोबां सावरायो आरो बेफोर फिल्म फोरनि बागै बेयावनो एसे ओरैनो माबायदि माबायदि अ बिदिमोन बिदिमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो
अ अ बे फिलमावथ ओ जोंनि बर हारिनि गोजाम रायजो जानायनि बागै खादसो ओ नुजादों ना?
औ औ बिदिनो खोनादों आरो
औ बेनिफ्राय जोंहा जोंहा दंमोन ना ओ गिबिसिन बर एलबाम दंमोननो आंनि गोसोनि गोदै राव ना मामोन बे
अ नोंथाङा नुफेरबाय नामा बेखौ ओहोथआं नायनाय जायाखै नोंथां नोंथाङा नाय नुफेरबाय नामा बेखौ
ओरैनो उन्दैयाव नायनाय जादोंमोन दासिम नायनाय जाफिना बे आरोबाव
जेनेबा गोदोनि बेफोरबायदि एलबाम बा सावथुनफोरावथ गोबां देलायनाय बायदिसिना बिथिंफ्राव गोबां दानिजों मिलायलाना बेफोरबायदि जेबो माने गोरोबनाय गैला आरो देलायनाय बिथिंफ्राबो सोलायबाय गाननाय जोमनाय बिथिंफ्राबो सोलायबाय कुवालिटियावथ मोनसे समाव माने ओइस डि कुवालिटि जालाय लायो ओरैबायदि दङमोनना
औ आरो गो दोना थासारिफ्रा बेबायदि जायगाफ्रा मोजां नङामोन बांद्राय ना दानाथ गोबां फोसाबनायजों जायगाफोरखौ मोजां मोजां नुयो नालाय आरो गोजान गोजानाव जोंहा सुट टिं लाहैयो
औ बिदिनो जायगाफोरखौ गोबां माने स्टेनडार्ड दि लानो नाजानायखौ नुनो मोनसै आरो आथिखालाव
औ बे बेफोरखौ नायोब ब्ला आथिखालाव ओ गोबांथन दावगादों होननानै बुंनो हागोन जोङो
बेनथन दावगानायावनो गोगलैयो जेनेबा दा बे सावथुनाबोथ जोंहा नेस्नेल एवार्ड मोनखांबायमोन ना
औ
नों गोबां जेनेबा बेफोरबायदिनो दानियाबो गोदोनिफ्राय लानानै दानि गो बां माखासे फिल्मफोरा एवार्ड मोननो लानायखौ नुनो मोन
औ ओरैनो नों थाङा मोननैसो जोंनि बर सावथुननि मुं बुंनो हागोन नामा गोजाम?
गोजाम जेनेबा बे सदबांसा जाय दायनि साजा बेफोर फिलिमफोरा गोजानाव गोजामावनो गोलैगोन ना नोंथां?
गोजाम औ बेफोर बेफोर सावथुनफ्राथ नाइनटिन नाइटिनि ना? औ गोजामावनो गोगलैयो औ टु थावजेननि उनाव ओंखारनायफ्राबो गोजामानो माखासेया बे समहालागैबो जोंना माखासे ओ पिकसारफ्रा मोजां फैयामोन भिडिअफ्रा मोजां जायामोन।
उम्म ओ ओ ओ
आथिखालावसो गोबां औ आथिखालाव गोबां केमेराफोरा मोजां जानायनि जाउनाव नायनो मोजां जाबाय।
बायना सायाव गोबां मोजां मोजां एक्सनफोराबो एसे स्पिडसिन जाबाय। डाइलगफोरावबो एसे सोलायनाय गोबांखौ नुनो मोनदों आरो।
जेरै जोंहा मोजां स्क्रिप्ट लिरग्राबो ओंखारबाय मेथाइ खनगिरिफोरबो मोजां ओंखारबाय नालाय बेनि थाखायनो एसे मोजांसिन जाबाय आरो दा।
औ औ
नोंथांनि ओनसोलावहाय बेबायदि फिलिम हल माबा माबि जेनेबा सावथुन नायनो थाखाय माबा मोनसे खालामना दोननाय दं नामा नोंथां?
अ बेबायदि हल ना? ह'ल ह'ल होनगोन नामा बेबायदि ह'ल ह'लथ बे बेबादि औ दङ जायगा जायगा जोंनि खाथियाव गैया। अब्लाबो गोजानाव थांनानै नायहैनो हायो गोसो जायोब्ला आरो।
औ -औ जेनेबा फुजा सिजेन नङाबा माबा मोनसे पग्रामफोर जायोबा बेफोरबायदि फिलिमफोरखौ दि नायनो थाखाय रेडेखा टिकेट दाननानै बेफोरबायदियाव नोंथांनि ओनसोलफोरनि सुबुंफ्रा माबायदि सापर्ट होयो माने थांनानै नाहैयो ना नायहैया इदिफोर माबाफोर माबायदि जायो बेफोराव।
थां गोदोहायथ गोजान गोजानब्ला बेबायदि गोदो मा होनोमोन फरदाना मा होनगोन बेखौ फुजायाव बेबायदिसो नायोमोन ना दासिमबो बेखौनो बुङो दासिम ओ दा थ जोंहा बेखौ हलावसो दिन्थिनाय जायो नालाय ओ हलाव जोंहा टिकेट लायो बेहाय सोरबा- सोरबा ओ टिकेट दाननानै नायहैयो गोसो गो गुदुंफ्रा। ओ गोसो गैयैबाथ नाय थला बिखौ। जाय जायहा गोसो गुदुं बिसोरो न खरैनो थांनानै नायसि
बेबो खोनानो माने आरो लोगोसे जोंनि ओनसोलफोराव माने टिकितनि सायाव गोबां गिनाय थायो आरो माने फैसा था खानि रांखाविनि आखाल जायो नालाय गोबावजों खनसे लाबोनाय जायो बे न'खराव बिसोरबो लाबोग्राफोराबो बाजेट मिलायनायनि थाखाय एसे फिसखौ बारा लासिगोन टिकिटनि दामखौ लायो गामिनि मानसिफोराथ' एफाइदि एभेलेबोल थाया ना बेफोरबायदिनि थाखायबो खमा जायो आरो टिकेटआ एसे खम मोनबथाय थांगौमोन मागौमोन बिदि बुंनायखौ नुनो मोनो आरो ओंखायनो ओरैनोथ ओ-ओरै नायो माने खायसे खायसे मानसिफ्रा माने बे हलाव बिदि लाबोनाय टिकेट दाननानै लाबोनायखौ नेया लासे नाया लासिनो माने उनाव जेब्ला मबाइलफ्राव बिदिनो ससियेल मिडियाआव हगारलाबायो बिदियाव नाय नायनानै थागोन होननानै नायो आरो
औ औ
फैसाफोर एभेलेबेल नङै जायफोरा आरो टाइमनिबो खोथा थाबायना बिदिफोरखौथ' बांसिन हर माबाफोराव टाइम लानानैसो देखायनाय जायो नालाय टाइमखौ होसोनो हायियाव गोबाङानो नायालासिनोबो थायो आरो
ओ बे बायदि जोंहा ओ लोखि फुजा दुर्गा फुजा लोखि फुजा दुर्गा फुजा आरो बिदिनो गुबुन बिशस्वकर्मा फुजा राज फुजा बेबायदि मेलाफोराव जोंहा फिलिम लाबोनानै नायफैयोना
औ औ
अ नोंथांमोननि जायगायावबो जानां बेबायदि नायो गोबाङानो
औ नायो आंबो जेनेबा बै सना नि सनानि अ मा मोनलाय सना मायनाव आरो रुपुहि दैमानि गाथोनाव बेबायदि हलाव फुजायाव नाय नाय जादों आरो। गोबां मोजां मोनदोंमोन बेफोरबायदिनो बै फुंङाव माने गोबां मोजां मोजां माने हलाव बांद्राय इदि देखायबाय थानाय जायामोन नालाय गोबावजों खनसे देखायनायाव गोबां जमा-जमा थांनानै नायोमोन आरो। दासो बियो गोमालां दों जोंनि ओनसोलाव।
औ दा बेबायदि जुदि जोंङो फुजा मेलाफ्राव जुदि ओ फिलिम लाबोनानै फिलिम लाबोनानै नायफैयोब्ला नायफैयोब्ला जों ओ जोंनि गेजेराव माबादि मोजां थासारि लाबोनो हागोन बेफोरखौ सानो नामा।
औ माने ज बांसिन दा जेरैबायदि एसे जौगाहांबोगासिनो बेनिख्रुइ बांसिन जौगानो हागोन आरो माने बेफोरनि गुबुन-गुबुन जायगायावबो बेफोरबायदि जेनेबा नायनायाव राव सोलायनानै देखायबाथ' बयबो बुजियो नालाय दा जोंना बारा बुजियिनि थाखाय बेआवबो माखासे थालां ओ नालाय। बेफोरबायदि राव सोलायनानै दे गायनाय मानाय बेफोर खालामबा बिदि फलाव बांसिन नायगोन होननानै आं सानो आरो माने गुबुन मानसिफोरा बेबादि हलाव बिदि खालामनानै देखायबाथाय राव बुजियाबाबो नायनो थांनायखौ एसे मोनथिनो मोनो आरो माने नायनो थाङो होननानै सानो।
औ आङो बेनिफ्राय आङो गोजाम मुभिफोर ओ एक्टर एक्ट्रिसनि फावखुंगुर फावखुंग्रिनि मुंफोर नोंथाङा मिथियो नामा।
ओरैनो गोबांनिखौ मिथियाबो सासे सानैनिखौ माने ओइ अमप्रकास मोनहा गोजामावनो गोलैयोना नोंथां बिसोरखौ मिथिगौ औ नोंथां माने सोरखौ सोरखौ औ होनगोन नोंथाङा मुंदांखायाव
मुंदांखा ओ सिगांनि समावथ जोंङो एसे मुंदांखासिन होनोबा अमप्र-अमप्रकास ना।
औ औ माने बिथाङा गोबां माखासे एवार्डफोर मोननो हाबाय ना दा औ
औ औ अमप्रकास राजिब आरो आरो सोर दंमोन बिथिं ओ रन्जित राजु बिथांमोन खौ मिन्थियो। ओरैनो फावखुंग्रिनि फावखुंग्रिनि साबेसेनि मुं मोनथि नोंथाङा?
फावखुंग्रि जेनेबा ओरै गोदानफोरनि माने गोजामखौ आं बारा मिथिनाय जाया गोदानाव जे हेलिना गेमस्रिमोनखौ मि-मिथियो आरो
औ दा बिथांनि रल खालामनायफ्रा ओ माबायदि जादों?
मोजां मोजाङानो होनना बुंनो सानहाखागोन आरो माने ओ गोबां आं इसेबां माने बर' फिलिमफोरखौ नायनाय जायाबा बो जिखिनि नुदों बेयाव मोजां नु दों आरो
औ अन बिदिब्ला नोंथाङा बांद्राय बर' फिलिम बा बर' सावथुन नायनायाव ओ गोसो गुदुं नङामोन नामा?
गोसो गुदुंबाबो माने आङो एसेबां माने सावथुन नायनायाव सायाव हगाराखै आरो। नायनोलाय मोजां मोनो ओमफ्राय बिबायदि बि बांद्राय नायसुनाय जाया आरैनो नायबाबो दानला दानलि बिदिनो ससे ससे नायनाय जायो आरो ओरैबो जेरैबायदि नेसनेल ऐवरत मोननाय सिजौ सिंखाय दाखा जोमै बेफोरो फिलिमफोरखौ माने दा नायनो लुगैनानै दं आरो दायो नुथ'नाय जायाखै आरो नोंथाङा नायखांबाय नामा बे फिल्मखौ। खौ जोंहा ऐवरत मोनलायनाय जाबाय बियो।
अ दासिम आं बे ओ सावथुनखौ नायनाय जायाखै ओ नायनो सानदों माब्लाबा समफोर मिलायोबा नायनोसै।
औ। ओरैनोथ' जोंहा गोबां माखासे सल'मा फोरनिफ्राय दानस्लायनाय बिदि फिल्म दानस्लायनानै फिल्म देखाय ओमफाय माबानाय साउथु न बानायनाय नुनो मोनदोंना चितरन्जन मोसाहारिनिबो माखासे
औ जायखौ सिुफ्लङाव बेमाजे दंमोन नामा ओमफ्राय आरो सनानि आस्थाम बिखायाव गावो खुगाया गेवा औ बेफोर सावथुनफ्रा मोजां मोजांआनो मोना
औ दे होनबा नोंथां माब्लाबा सम लानानै माने गुवार सम लानानै रायलाय फिनसिगोन।
औ औ दे।